औ नोंथां खोनादों।
अ। गोजोन मोना गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहर हरनाय जाबाय नोंथां।
आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोन मोना सानजौफुनि गाहाम हामलायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय।
नोंथांखौ आङो औ
नोंथाङा दायो आंनो कल हरनायनि गुबै जाहोना मामोन? खोनादोंना नोंथां।
जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि। जानाय लोंनाय बा ओंख्रि जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो थाखाय कल हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा दान्दिसे सम आंजों सावरायफानो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां देनाय बुंनायसाय।
ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदोनि फ्रायनो सोलिबोनाय मा मा ओं ख्रिखौ आथिखालावबो दासिमबो जाबाय थानाय जायो।
औ नोंथां जों गोदो गोदायनिफ्रायनो होननानै बुङोब्ला जों जोंनि बर'फोरनि गुबै ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जों अनला खारै अनला खारै नारजि अमा। नाफाम। सबाय बायदिसिना मैगंखौ जों गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम जाबोनायखौ जों नुनो मोनो औ। बेनिफ्राय नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव आथिखालसिम दा गोदोनिफ्राय लानानै दासिम मा मा। ओंख्रि जानायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों एसे फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि ओनसोलाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय। दोरोङारि ओंख्रिफोर जेरै नारजि ओंख्रि नोंथां उम। ओमफाय अनलाजों दाउ सबायजों दाउ। बेफोर बादिनो। गोबां ओंख्रिफोरखौ सोलिबोनाय नुनो मोन्दों नोंथां।
ओ नों
औ।
नोंथाङा जे बुंदोंमोन नारजि नारजि अमा होननानै बुंदोंमोन बे नारजि अमानि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना जेरै माबोरैहाय संनाय जायो बा नारजिखौ माबोरै बानायग्रोना लानाय जायो। जायो नोंथांङा एसे फोरमायदो
औ नोंथां नारजि ओंख्रिखौ जोङो बर'फोरनि दोनथुमनानै जाग्रा
औ औ
गिबियावनो जोङो नारजिखौ जाथोसि लाइफां फाथोनिफ्राय बिलाइखौ खानानै फोराननानै दोननाय जायो
औ नंगौ
जायो बिनि उनाव जों बे खौ ओंख्रि संनो गोनांब्ला नोंथां जों बिखौ रुइहोनो थाखाय दैयाव सोमनानै दोननाय जायो
औ नंगौ औ मा जाखो नोंथां? हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ नोंथां बुंनायसाय नोंथां मा
खोनादोंना नोंथां? नोंथांमोननि ओनसोलाव